हेलौ औ नोंथाङा दायो औ नोंथाङा दायो फ्रिनो दंना?
अ नोंथां दाथ' ओरैनो फ्रियावनो जिरायनानै दं नोंथां ओरैनो बिन्दास
अ अब्ला नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि बागै सावरायसै।
औ जागोन नोंथां।
नोंथांमोननि ओ जेनेबा नोंथाङा जेनेबा ओ गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर बोथोरफ्राव जेनेबा मा मा फिथाइ मोनो ओमफ्राय बिदिनो गोलोम बोथोराखौ मोजांसिन मोनो ना गोजां बोथोरखौ मोजांसिन मोनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
गिबियावनो मोजां मोननाय बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ गोजां बोथोरखौनो होननांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव माने जोङो गानफब जोमफब गाननानै थानो मोजां मोनो। आरोबाव जोंहा बै समाव माने अरफोर सायनाय बा न' सिं फ्राव गुदुं गुदुं थानो मोजां मोनो जायनि जाहोनाव माने बांसिनै जोङो बायहेरायाव ओं खारनांगौ गोनांथि गैया बेनि थाखाय मानेफोरखौ मोजां मोनो होननानै मिथिदों आ रोना आरोबाव जोंहा गोलोम बोथोर होननानै बुङोबाथ' बिदिनो गोलोम बोथोराव बांसिनानो माने सान्दुं सानदुंफ्रा फ्रा जायो बा सान्दुं गोसा जायो जायनि जाहोनाव माने जोंनि जा देहा बेयो माने खायफाया माने जोङो ओ बे समाव माने बांसिनानो माइ गायनाय सम बा बायदिसिना खामानि मावनाय सम बा ओरैनो फ्रि थानाय सम जायोना जायनि जाहोनाव माने जोङो जोंनि स्किन बा बिगुरफ्राव माने बै समाव माने खामानि मावबा जेनेबा गोलोम बोथोराव खामानि मावबा जोंनि बिगुरफ्रा माने स्किनफ्रा माने गोसोम जानाय बा बिदि बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो जोङो खामानि बै समाव खामानिफोर मावबो माने गोबाङै गोलोमनाय बा गोलोमदै गनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। बेनि थाखाय माने गोलोमखौ आङो खोन
औ खोनादों नोंथां।
औ बेनि माने गोलोम बोथोरखौ आङो बारा मोजां मोननाय बेखौ मोना आरो ना।
औ।
आरोबाव जोंहा बिदिनो
गोलोम बोथोर होननानै बुङोब्ला गोलोम बोथोराव जोंहा बिदिनो बांसिनानो माने फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो ओ आनारसफोर खान्थाल थाइजौ जुमब्रा लिसु बिदिनो बेफोरबायदि फिथाइखौ बांसिनानो मोननाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना जेनेबा थालिरफोर थालिरफोर दङ जोंहा नासपाथि आनारस फोर आफेलफोर आंगुरफोर बेफोरबायदि फिथाइखौ माने गोलोम बोथोराव बांसिनै नुनो मोनो आरो ना जोंहा गोजां बोथोर होनब्ला गिबियावनो खमलाखौ होनांगोन जोंहा माने खम फिथाइखौ माने गोजां बोथोराव बांसिनो मोननाय जायो।
ओ
आरो जोंहा बिदिनो जोंहा गोलोम बोथोर गोजां बोथोराव माने गोबां फिथाइ फोरखौ मोनो जेनबा नासपाथिफोर आफेलफोर बेफोरबायदि नाले खरफोर फिथाइ बेफोरबायदि फिथाइफोरखौबो माने जोङो गोजां बोथोरावबो गोलोम बोथोरावबो गोजां बोथोराव मोननाय जायो आरो ना
औ
आरो बेफोरनि माने जा जेनेबा थावनायफ्रा माने जोबोद गोथाव माने फिथाइ सामथाइया माने जोङो ओ जेनबा जोंनि देहायाव माने देहाखौ थाग्रद बा फिथाइ सामथाइ जानानैबो माने गोदो समाव माने जोङो जिब जुनारफोर माने जोंबो गोदो समाव माने जिब जुनारफोरसोमोन नालाय बेनि थाखाय माने गोदो समाव गोदो समनि सुबुंफोरा माने बांसिनानो फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जानानै माने थांनानै थानाय बेखौ नुदोंमोन आरो ना माने नाथाय आथिखालाव माने लासै लासै बेफोरो माने जौगाबोनायनि थाखाय माने जोङो फिथाइ सामथाइ जानाय बियो गैला जालांबाय नाथाय ओ गोदो समाव माने फिथाइ सामथाइ जानानैनो माने जिउ खुंबोदोंमोन बेखौ मिथि मोनो आरो ना ओ गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने फिथाइ सामथाइफोरा माने बेनो बे दंजायो होननाय बुंदों मानो होनब्ला माने गोदो समाव बिदिनो जोंहा जेनेबा गोदो समाव माने थाइजौफ्रा माने लकेल बा न'फोराव मोननाय थाइ फ्रा माने गोदो समाव गोदैमोन नाथाय आथिखालाव थाइजौ बेलाथिनो जायखौ माने बेफोरनि थावनायाबो गोथांसिन आरो बेफोर माने गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन थाइजौ बेलाथिफोरा जायो आरो ना जायनि जाहोनाव माने जानो थाखाय गोथाव बेखौ नुनो मोनदों आरो ना अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि बोथोर आरो फिथाइफोरनि सोमोन्दै
बिदिनो बुङोबाथ' बिदिनो गोजां बोथोर गोलोम बोथोरनि फिथाइ होननानै बुंङोब्ला बिदिनो गोलोम बोथोर दाथ' गोलोम बोथोर बोथोर दाथ' गोलोम बोथोरावथ' जोङो बिदिनो खान्थाल फिथाइ आनरस फिथाइ ओमफाय बिदिनो थाइजौ मोनो लेर ख' मोनो ओमफाय मोनबावो लिबु मोनो थालिर मोनो गय मोनो। ओमफाय बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर मोनो ओमफाय बिदिनो जोंनि न'आवथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस लेबु थालिर गय बेखौ नुनो मोननाय जायो ओमफाय बिदिनो आनारस होननानै बुङोब्ला आनारस थावनाया गोदै ओमफाय बिदिनो गोदै बांसिनानो गोदै जायो ओमफाय अबबा अबबा माने गोखै गोदै जायो। बिदिनो आनारसखौ जोङो बांसिन खाजि बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो माने खाजि बानलु संख्रि बानलु होनानै माने लगायबा जोबोद गोथाव जायो बिदिनो आनारसआ बिदिनो ओमफाय आनारसखौ ओ गिबियाव जेमबा मारै मोनो होननानै बुंबा बिदिनो बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ होननानै बुङो आनसखौ माने बिदि होनाय दं राव बुंनाय रावआव बिदिनो ओ बिलाइ जाय ओ आनारसनि खर' बाहागोआव जा बिलाइ थायो माने बेखौ गायनाय जायो। गिबियाव ओमफाय बेखौ गायनायनि उनाव बेनो लासैनो माने रोदा सुनानै ओ माने बेनो फिथाइ होफिनो आरोखि ओमफाय बिनो जा बेनि बिफां रोदा सु नाय माने बियो बाराय बारायलाङो बारायलांनानै बिदिनो बेबो गोबां ओ माने फांसे बिफाङाव गोबां फिथाइ होयो आरोखि
औ
बिदिनो ओमफ्राय खान्थाल खान्थाल होननानै बुङोब्ला बिदिनो खान्थालनि थावनाया गोथां समाव गोदै दैसु जायो बिदिनो ओमफ्राय जेब्ला मोनो अब्ला गोदैल' जायो बिदिनो खान्थाल खान्थाला बिदिनो खान्थालखौ माने जानो गिबियाव गोथाङाव जानोब्ला बेखौ गिबियाव बिनि जा सानि बिगुर मानि बेखौ फाथायग्रोनांगौ बिनि उनाव माने फाथायनायनि उनावसो जों जानाय जायो ओमफ्राय जेब्ला मोनो अब्ला मोननायनि उनाव मानि बेखौ आखाइजों बोफ्रुनानैनो माने जानो हायो आरोखि ना बिदिनो ओमफ्राय खान्थाला मानि फिथाइ होनायजों लोगोसे बिदिनो दंफां बायदिसिना बानायनायावबो हेफाजाब होयो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो लेबु होननानै बुङोबा लेबुनि थावनायाथ' जों गो- गोखै बेखौथ' जों मिथिखायो माने जोबोद गोखै जायो बियो जों लिबुखौ बांसिन ओंखामजोंबो दालि ओंख्रि सङोबा माने बेजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे बेजोंनो दंबावो बेखौ जोङो सरबतआवबो जायो ओमफ्राय बिदिनो खाजि लगायनानैबो जायो बिदिनो ओमफ्राय गोलोम बोथोराव मोननाय फिथाइफोर होननानै बुङोबा बिदिनो लेरख' दङ लेरख' लेरखवा बिदिनो गोखै गोदै जायो बिदिनो ओमफ्राय लिरख'आ मानि लिरख'नि बिफांआ एसे फिसा जायो बिदिनो थालिरखौथ' जोङो बोसोरफ्रामबो मोनो जों बेखौ नु- मिथिखायो बिदिनो थालिर बिफांखौ जेनेबा थालिर फिथाइ मोननोबा माने माने थालिरा फांसे बिफाङाव फांसेल' थायो ओमफ्राय बेखौ दानफायना होफिननांगौ बे था- दानफायनानै माने बिनो खिलिफिननानै उनाव गावनो फिथाइ होहै फिनो आरोना थालिरा बिदिनो थालिराव गोबां दै थायो जायनि जाउनाव बेखौ गय गयावथ' गोबां दैनि गोनांथि जायो माने बिनि गय बिफां गेजेर गेजेर माने थालिर बिफांखौ बांसिन गायनानै होनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिनि थालिरनि जा दै थानाय बेफोरखौ गयआ बोनानै लानानै मानि बांसिन थांनानै थानायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरोखि ना गय गय बिफांखौ थालिर बिफांआ
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ' जोङो कमलाखौ बांसिन मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो कमलाखौ मानि आं जानोबो जोबोद गोथाव मोनो कमलानि थावनाया बिदिनो गोमोनाव गोदै गोखै जायो ओमफ्राय बिदिनो गोथांआवथ' गोखैयसो जाखायो बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो खमलाखौ मारै गायो होननानै बुङोब्ला बिदिनो गिबियाव जा बिनि खमलायाव बेगर थायो बेखौ गिबियाव गायनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय गायनानै उनाव बिनो मानि बेगरा हासिङाव जेब्ला फबनानै बेखौ दोननानै जेब्ला बेगरा सेवगारो अब्ला सेवगारनानै माने बेगरनिफ्राय गाजा खिलियो आरोखि गाजाया लासैनिफ्राय लासै देरबोयो लासैनिफ्राय लासै देरबोनानै मानि बिफां महर जाफिनो आरो बिदिनो बिफां जानानै बिदिनो फिथाइ थायो बिदिनो खमलाया बिदिनो खमलानि गाबा गोथां समाव गोथां कालार जायो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला मोनो अब्ला गोमो अरेन्ज मानि गोजा हां माहां जारेड माने अरेन्ज खाालार जायो आरोखि माने खमला खाालार जायो
औ
ओमफ्राय बिदिनो आङो बांसिन गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर मोननैनि गेजेराव बिदिनो बुङो मानि गोजां बोथोरखौ ओ माने गोजां बोथोराव जों गानफब जोमफब गुदुङै थानो हायो बेनि थाखाय आं जोबोर मोजां मोनो बोथोरखौ बा बिनो गोलोम बोथोरखौबो आंङो गाज्रि मोना बिदि बेखौबो होननांगोन मानो होनोब्ला जोङो गोलोम बोथोराव ओ ओ माइ जेनेबा जोंथ' गोलोम बोथोराव माइ गायो। माने माइनि थाखाय गोबां दैनि गोनांथि जायो आरोखि। माने गोलोम बोथोरावथ' जों अखाखौ हानायखौ नुनो मोनो। जोंथ' गोजां बोथोराव ओ अखा हानायखौ जों नुनो मोना। जायनि जाउनाव जोंङो गोलोम बोथोरावल' माइखौ गायनाय जायो मानि माइ गायनो थाखायल' जोंनो अखानि बि गोनांथि जायो नोंथां नोंथ' मिथिखायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनो माइ गायनो थाखाय मानि ओ दैनि गोनांथि जायो नालाय बिनि थाखायनो जोंङो माइखौ जेनेबा जों माइनिफ्राय जों माइरं मोनो। अब्लासो जोंङो माइरं जानानैसो जोंथ' थांनानै थानो हायो जोंथ' मिथिखायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि थाखायनो माने जोंङो गोलोम बोथोर खौ नांगौ जायो ओमफफ्राय बिदिनो जोंङो गोलोम बोथोराव ओ गरम जायो गुदुं जायो नोंगौ ओमफ्राय बाव बे समाव जोंङो थानो थाखाय जोंङो बिफां साया नागिरनानै था थायो बिदिनो फांखा जानानै थायो बिदिनो एसि जानानै थायो। माने बेफोरबायदिजों जोंङो गोलोम बोथोरखौ बारग'होयो आरोखि। अब्लाबो जोंङो गोलोम बोथोराव जोंङो जोंनि जे मेन जानाय आदार जेनेबा माइरं माने बेखौ जोंङो ओ गायनाय जायो बिदिनो माइआ जेब्ला देरनायनिफ्राय देरो अब्ला बिदिनो गावो मा बिदिनो माइखौ बिदिनो माबानानै न'आव लाबोनानै बिदिनो बायदिसिना गोबां फोसाबो माइ मारा होनाय मानाय बेफोरजों मानि उनाव लासैैनो मेचिनाव माने माइरंखौ बानायहोयो आरो बिदिनो मानि गोलोम बोथोराव बिदिनो माइरं जेनेबा माइ गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गोबां ओ बिफां लाइफांफोर दंबावो बिदिनो ओमफ्राय गोलोम बोथोराव मोननाय जेरै ओ खान्थाल फिफां खान्थाल बिफाङा खान्थाल आरो थाइजौ फिफां बेफोरथ' जोबोद गिदिर फिफां माने बेफोरो माने फिथाइ होनायजों लोगोसे माने बे सायख्लुमबो होयो गोलोम बोथ बोथोराव गोबां हेफाजाब होयो सायख्लुम होनायाव आरो लोगोसे माने बिनि जा बिफां बाहागो माने बियो सायख्लुम होनाय फिथाइ होनायजों लोगोसे माने आरो बियो माने बिनि जा बिफाङाथ' गिदिर जायो बेफोरबायदि फिथाइ होसो होनानैबो माने बिनि बिफां गिदिर जानायलाय बेफोरखौ थगथा बाथाम बानायनानै लोगोसे सियार टेबोल बायदिसिना गोबां खामानियाव बाहायनायबो जायो आरोखि ना नोंथां। अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां सावरायनायखौ बावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
दे होमबा नोंथां